हेल' हेल' हेल' औ नोंथां खोनादों। ओम एसे नेटवर्कआ प्रब्लेम होदोंमोन। हेल'
अ खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथां?
आं दंथ'यो ओरैनो बरथमान।
आतसा।
ओम ओंखामथ' जाथ'वाखै।
आतसा।
नोंथाङालाय?
गैया जाथ'वाखै नोंथां दासो संगासिनो।
आतसा।
हो हो
आंना आङो
उम उम
ओरैनो आंनि जायगा माने डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर। गोलैयो आरोना नाग्रिजुलिनि।
आचसा। उम
नोंथाङालाय अबेनि?
आं तामुलपुरनिनो।
औ तामुलपुरनि नामा?
उम तामुलपुर बाराइगाव।
आतसा।
उम दा खबरफोरा माबायदि?
खबर दंथ'यो बिदिनो गाज्रि आरो आरो मोजांनि गेजेरावनो।
आतसा।
नोंथांनिलाय
दं आंबो नोंथां बिदिनि गेजेरावनोसै
आतसा ओमफ्राय नोंथांदि
मा होनदों नोंथां
ओ
हेल'
औ खोनादों औ
औ
नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासिनो लाइफआव
बिदिनो नोंथां दाथ' बर्थ'मान जेबो खालामाखै ओमफ्राय बिदिनो फिसा फेनला एसे न'आवनो बिजनेस दं आं बिदिनो हांसोनि बिजनेस खालामबाय दं हांसो दाउनि
उम दा नोंथांङालाय
बिदिनो बायदिनोफिसा फार्म दं आरोना
आतसा आतसा
दाउ दाउनि फ्राम आरो ना‌ दाथ' नै ओ बे मा दाउ होनो बेखौ सोलिगासिनो बे सनालि दआव ना मा होनो हाइब्रिद
ओ सनालि दाव
बेखौनो एसे गासिनो
आतसा आतसा नोंथाङा एसे ओ जायगाखौ लोरिनो हागौमोनना नोंथाङा नेटवर्कखौ मोजाङै मोनाखैमोन
खोनायाखै नामा आंनि रावखौ
अ एसे नांथा नांथा फैदों
नंगौ नामा
उम
आदसा नोंथांमोनाव अखाफोर हादों नामा
अखाथ' गैथ'आ दा
आतसा आतसा
नोंथांमोन थिं हादों नामा
जोंनियाव दहाय हादोंमोन दा गैया नोंथां
आतसा
उम
ओमफ्राय बिदिनो नोंथांङा मानि फ्राम खालामदों होन्दों
आं बिदिनो हांसोनिया हांसोनि खालामदों ओमफ्राय लकेल दाउआव लकेल दाउआथ' एसे बारा गैया उम देरस'थासो दं बे सनालि दाउआनो ओमफ्राय हां सो दं
आतसा
ओम राजा हांसो दं मानैसो बेनिफ्राय सिनि हांसो दं ओमफ्राय ओ बे लकेल हांसोआ दं
आतसा ओमफ्राय जेनेबा दा नोंथाङा दाउखौ माने फिसा फिसा लाबोदों ना ना गिदिरखा गिदिरखौ लाबोखादों
नोंथां आंथ' लाबोनाया फिसाखौनो लाबोदों ओमफ्राय बे फिसानि दामा ओम फर्टिफाइभ के गोलैदोंमोन
औ आतसा
उम
नोंथां औ नोंथाङा अबेनिफ्राय लाबोदोंमोन जेनबा दाउखौ
आं बेखौ दाउखौ लाबोनाया रोङियानिफ्राय लाबोदोंमोन
आतसा रंयिया
नोंथाङा गिदिर लाबोदोंमोन ना फिसा लाबोदोंमोन
आंनाबो फिसायानो फिसा
आतसा आतसा
ओं बांद्राय गैया आंना दाउआबो ओ दुइस'था दं आरोना दुइस'था लाबोदोंमोन गाथ थ' दुइस'थाबो गैजोबा थैबाय एसे जेने मासे मानै
औ औ थाया नो मुलि होबाबो एसे एनै थैखायो मासे मानै
औ आतसा नोंथाङा दाउनो भिटामिन सिटामिन होयोना होआ
आंथ' बिदि भिटामिन फोरखौलाय होयो होनायालाय बाय बांला होबाय थायो गेजेर गेजेर सप्तायाव खनसेबा खननै होयो
औ
उम नोंथांआलाय हैयोना होआ
आंबो होगासिनो बर्थमान भिटामिनखौथ'
आतसा आतसा
आतसा नोंथांना दाउआ बेसेबां देरखो बिदिनो
आंना दाउआ बिदिनो अ सेरसे आरो देर केजिनि गेजेराव जाबाय ओमफाय हांसोआ एसे गिदिर जासिनबाय आरो हांसोखौ फिसिसिनदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाउआ माने बारा गोबाव जायाखै पसिस दिनसल'सो जाबाय मास मोनसेबो जाथ'वाखै उम नोंथां नोंथांनालाय दाउआ देरबायना
बिदि बारा गोबाव जायाखै दुइ मास जाबाय लाबोनाया
उम ओम
ओरैनो आदा किल'
आतसा आतसा
तिनम्पुआ बिजि जादों आरोना
आतसा
ओम नोंथाङा दा दाउनो मा दाना जाहोगासिनो बर्थ'मान?
दानाखौथ' गासिबो दाउनो जाहोनाय आदारखौनो होगासिनो बेलेग बेलेगबो होयो आङो बिदिनो होबाय होयो आरो ओ।
आतसा आस्सा
उम।
ओमफ्राय, आचसा आचसा।
होम।
नोंथांमोनथिं दाउनि रेटआ बेसेबां सोलिगासिनो दा?
जोंनियाथ', दाउनि रेटआ बिदिया जोंनियाव लकेल दाउआ होम किल' बारा नङा। ओ सारिस' थाङो हायस्ट ओमफ्राय बबेबा टाइमाव साराय तिनस' थाङो, बिदिनोसै
आतसा आतसा।
दामोनायाव
जोंनियावबो बिदिनो।
आतसा।
दा दाउ नि रेदा एखे सोलिगासिनो होम्बा? जोंनियावबो सेम नोंथां मोनथिं सटनि बादिनो।
आचसा।
उम।
उम। फिसा फेनला बेखौनो बिजनेस मावबाय बि
औ नोंथाङा दाउखौ माला फाननो सानखो माने?
आं ओ। बे दैलांखौ माइ गायखांनायखौ जोब्बानो फाननानै गोदान लाबोगोन सानदोंमोन आरो। फिसा लाबोबावगोन। सानदोंमोन बेखौ।
अ अ नोंथांनि फार्मआ
औ बुंलाय बुंलाय।
फार्मखौ माबायदि माबायदिनि माबायदि डिजाइन बानायो नोंथाङा मा सिस्टेमै?
आं दा बिदिनो ओ हाफ माबा लुदोंमोन आङो, हाफ वाल होग्रोदोंमोन गिदिरखौनो लुखादों आङो। ओ उन इयुननि इयुननि थाखायबो लुखादों माने, बायसेन्स ओरैनो गेयाव लुनो हानाय बायदि आरो आङो।
आतसा।
बिदिनो आङो ओ हा फुथिसे ओ, वाल गाथायदों ओ हाबवाल बेनिफ्राय बिनि सायाव दङ सायाव जे दङ।
औ।
ओ बेद थिं होदों सायाव।
आतसा।
उम बार' फुट गुवार अथ्र' फुट गोलाव।
आतसा
उम ओ नोंथाङा माबोरै बनायो
आंनाथ' दाउआ एसे दुइस'था दं नालाय
औ औ
आं गोलावखौ टुइन्टि नाइन होनाय जादों।
टुवन्टि नाइन
औ ओमफ्राय गुवारखौ फरटिन फुट होनाय जादों
आचसा आतसा
ओमफ्राय ओरैनो आं दा एसे माने आंनिया फार्स्ट नालाय एबार
औ औ आतसा
खौ बिदि बांद्राय मोजां बानायनो हायासै नोंथाङा जेनेबा थिंथ' होनो हायासै दैै
आतसा
बिदिनो जोनला बानायनानै सायाव होनानै प्लास्टिक होनानैसो बानायनाय जादों।
होम ओ
प्लास्टिक तिरपाल होनानै तिरपाल होनानै बानायानाय जादों औ
आदसा ओरैनो नोंथां उम दाफोरलासे खरसा बेसेसो हाबखो नोंथांना?
आंनियाथ' जेनेबा बिदिनो दाउनि नामाव टेन थावजेनसो थांबाय आरोना
टेन थावजेन ना
औ दाउनि नामाव
आतसा आतसा
ओमफ्राय ओमफ्राय दानाया आंना दुइ मासाव बिदिनो माबासो जाबाय आरोना फिफ्टिन थावजेनसोनि जाबाय बे मासाव
फिफटिन थउजेनड आतसा
ओफ्राय आरो बि बिदिनो भिटामिन आरथ' दंमोन नालाय
दङ दङ
होथारखानांगोन नङाबाथ' दाउआ एसे दुरबल ओमफ्राय मोजां जानाय नङा आरोना
आतसा होनांगौ होनांगौ उम
बिदिनो नायनोसै बोरै जायो आरो आंबो बिदिनो दैज्लां। माने मै नै माइ गायनाय आरो सिजोनफोरा जोब्बाथाय फानस्रांनो सानदों आर ना दाथ' टाइमबो मोनथ'व नालाय बिदि माइ गायनाय आरो सोलिगासिनो नालाय‌
नंगौ नंगौ आंनाबो बिदिनो हाबबाय आंना खरसायाव उ
ओमफ्राय बिदिनो। नोंथाङा दाउ आरो हांसोनि अनगा अमा आरि दं अमा बोरमा बिदि मोसौ दंना गैया!
बिदि मोसौ ओम ओमफ्राय बोरमा दं माबबा सय खासि दं।
नोंथांमोननाव दंना
आंना अमाया दङ दंनाया
आतसा आतसा
ओमफ्राय ओमाया बिदि मासे बिमा दं आरोना फिसा दंथ' दा
आचचसा
बारा गोबाव जायाखै ओरैनो बिस दिन सो जानाय। ओमफ्राय बुन्दा दङ मानै
औ औ
उ
ओमफ्राय बिदिनो मोसौ मोसौ जारसि दङ मानैै
मखजारसे
ओमफ्राय दा बे मोसौ जारसि
औ औ
औ
दे बुंलाय।
बिदिनो नोंथां।
माबे
बे जारसि मोसौनि गाइखेरनि दामा लि
अ बे लिटार ना जोंनियाव लिटारा गाससि